मा खोनादों औ
माबोरै दंबा?
औ बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो
अ अखाफोरा माबायदि दा
ओ अखायाथ' जोबोद हादोङो जोंखै
औ जोंनि जोंनिथिंबो हादों नै दै दै बानानि थाखायनो दै बांद्राय जानायनि थाखायनो माइफोरखौनो गायथ'नो मोनासै
अ
नोंसोरनिथिंलाय माबादि
जोंनिथिंबो बिब्दिनो जोङो बिब्दिब्ला दैबानानि बारैनो आयदाखौ रायलायजागोन नामा?
औ रायलायनो हागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंसि नोंथांमोननिखै दैबानाया माबोरै? बा जों दै बानाया जोंनो थाखाय माबोरै खहा खालामो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन जोंनिथिं थ'औ सअखा हानाया जोंनिथि सो सप्तायानो जाबाय थाद'नाय गैैयो अखा हायै हानायनि थाखायनो जोंनि गामिजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि ओनसोल फोराव दैबाना जादों जायनि थाख ओमफाय ओ माइ गायनांगौ दंब्लाबो माइखौनो गायनो मोनासै आरो खोथिया फुखानायफोराबो गासैबो सेवनानै थांजोबबाय आरो गोजाव लांजोब्बायबो खोथियाफोराबो आरो लोगोसे खायसे खायसेनि न'फोरखौ बुखारनानै बा सोरनाबा बायदोंआनो होनजाबाय न'फोरा गोबां ओ खहा खालामलांनाय लांदोंआनो बुंनांगोन मानो होनबा जिब जुनारफ्राबो थानो था थाखाय जायगा गैयै बायदि जाबाय आरो गांसो सो नागिरनानै मोनाखै बोरमा मोसौफोरा आरो दाउ अमाफोरा थ' बिराद खस्थ' जादों आरो दाउ फिसाफोराबोथ' थैबायानो दै लोम सावनानैनो बेबायदि थासारिया जोंनि जायगायाव जादों आरो दायो माखासे न' बायजानायफोरा ओ गुबुन दाबसे जायगायावसो जयैनो थानांगौ जादों बादा खालामनानै थानांगौ जादों आरो खायसे खायसेनि ओ माइ माइरं जाय जानो थाखाय दोनदोंमोन बेबो खहा जालांजोब्बाय दैबानानि थाखायनो आरो गानग्रा जोमग्रा जि जोमफ्राबो माखासे सिजोबना सिजोबदों खायसे खायसे मानसिफोरनिफ्रा आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा फरायफुबाय थानाय गथ' फ्राबो फरायसालियाव थांनो थाखाय लामा गैया जादों फरायसालिफ्राबो लोमसावनानै दं बबेबा बबेबा गोबां खहा जादोंआनो बुंनांगोन।
औ।
नोंसिनि थिंलाय नोंथां?
ओ बिब्दिनो जोंनिखैबो दैबाना जानायनि थाखाय। माने जेरावबो ओंखारनो हायै बायदि जानानै दङ। ओ लामा सामा लोमसावजोबनानै बिब्दिनो थानो थाखाय जोबोद खस्थ जानानै दं आरो ओ दाउ अमा जिब जुनार बेफोरबायदिनो बेफोरखौहायो ओ माने थानो थाखाय लोमसावजोबनानै बिसोरनो थानो खस्थ जानानै दङ।
नोंगौ नामा।
बिदिनो औ जोबोद माने दै बानाया जोंनि थाखाय गोहोम खोख्लैदों आरो। ओ लामा- सामा दैबाना जानानै। ओ खुरख जोबनानै ओ जोंनो। माने थानो थाखाय जायगायाबो लोमसावजोबनानै। दङ जानानै बिदि फैदों आरोखि ओ लामा हान्थिनो थाखायबो लामायाबो गारि मथर जोबोद दिगदार जानानै दङ। बेबायदिनो हान्थिनो हायाखै। बहाबा थांनो गोनां जानायखौ थांनो हायाखै। ओ लाम माया सेस खुरखजोब्बाय। ओ बिब्दिनो दैबानाजों जोङो थाबायनोबो उसुबिदा जानानै फैयो। ओ बिदि जानानै फैदों आरोखि। ओ अखा ओ सोरनाबा सोरनाबाथ न' सिङावहाय दै हाबनानै माने थानो थाखाय जोबोद खस्थ जानानै फैदों। ओ न' स लोमसावजोबनानै बिसिना मानि। दैफोरा मोनहैनानै बिब्दिनो सिजोबनानै। जिफोरलाय गाननायलाय मानिलाय सिजोबनानै। ओ बिब्दिनो जोब जोबोद खस्थ होदों आरोखि। अखानि बांद्राय हानायनि जाउनाव माने फुङावनो दसे सम जुब जुब हायोब्लानो दसेनो दैबाना माला जायो। जोङो हमनो हाया आरोखि। जोंखौ बिदिनो हाजोनि अखाया। हाजोनिफ्राय हाजोआवथ गोबाङानो अखा हाबाय थायो नालाय। बांसिन दिनै बिब्दिनो। हाजोआव दसे गोबां अखा हाबानो दसे सम हाबानो ओ बिब्दिनो लोमसावफैनाय जायो। गामि ओनसोलखैओ बिब्दिनो अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानानै फैदों आरोखि। ओ जोबोद दैबाना जानायनि जाउनाव माखासे ओ फख्रिनि नाफोराबो बिब्दिनो गोजाव लांफाजोब्बाय होननानै बुंजायो। जोङो एथबां थाखा फैसा गारनानै फिसिदोंमोन। बेबो थांजोब्बाय। आरो माखासे जिब जुनारफोराबो थानो जानो थाखाय आदारफोरा जोबोद खस्थ जानानै फैदों आरोखि।
हम नंगौना बेथ बिराद गाज्रि जाबाय।
औ।
अखायानो बिराद हाखादों। गामियावल नङा नोगोरफ्रावबो गोबां ओ खस्थ जागासिनो दं। सोलिनो नोगोरफ्रावबोथ' दै बानाया जादों। एसे अखा हाबानो मानो होनोब्ला नोगोर फ्रावबो गिदिर गिदिर बिल्डिं न लुथेेजोब्बायना। जायनि था खाय दै बोहैलांनो लामायानो गैला। ड्रेनफ्राबो थांनो गैया जानानै दङ। आरो जायगाफ्राबो गोबां लेथ्रा बा मैला जादों। ओ दाखोर दाला गोजाव बोनाय दाख दाखोर दाला जमा जा खालामनानै दोननायफ्रा गोजावनानै फैजोबबाय मोनामनाया था थानो हायै बायदि जादों बिनि थाखाय थाखायनो दिनै बेमार आजारफ्राबो जागासिनो दङ खायसे खायसेनाव दैबानानि थाख खाय सोमजिनाय बै मोनामनाय गाज्रि मोनामनायजों
औ माखासे गाज्रि ओं गाज जि दाखोर दाला बेफोरबो फैफाजोबदों जोंनो दैबानाजों नङा होनब्ला
औ नंगौ दा बेनि थाखायनो गोबां खस्थ' जानानै दं नोगोरावबो। आरो दखान गलाफोर बन्द' जानानै दङ ओ सुबुंफोरा जानो थाखाय बा ओ जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ लायनो हायि बायदि जादों दैबाना जानायनि थाखाय आरो ओरै गलादारफोराबो गलाफोरखौ होनो हायै बा खुलिनो हायै जानानै दङ। बेबायदिनो गोबां खस्थ'फ्रा दङ आरो गारि मथर थांलाय फैलाय खालामनायावबो खस्थ' जानानै दं लामा बाय बायफ्लंनानै आरो सोरनाबा सोरनाबा बेबायदि न'आव दै हाबनायानो दासिमबो रानाखै।
औ
दैयानो जमा जानानै दङ। दा बेफोरखौ मा राहा लानाय जायो एसे एसे सरखारनिफ्रायबो सरखार खुंथाइ सरखारनिफ्रायबो एसे नायबिजिरगासिनो दङ। दा बिथांमोनहा मा राहा लायो बेखौ नेनांसिगोन आरो जाय बादाफ्राव दंहैयो न' गैजायैफोरा बिथांमोननो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौ हैनायखौ जों नुनो मोनदों मोनगासिनो दा ओ नांगौ जानाय मुवा बेसाद जि जोमफोरखौ हैदों खिन्थु न' बां थानो गैला नालाय सिलिंखार जाजोबलांबाय दा इयुनाव बहा थाहैनो दै रानखांनायनि उनावथ' थानो थाखाय जायगा नांगोन नङा होमबा दा बेफोर खौ ओ थानो थाखाय जायगाफोर बा न'फोर बानायनानै होयोब्ला खुंथाइ सरखारनि ओमफ्राय माखासे अनसुंथाइफोर हरोबा रायजो राजानि थाखाय गो गोबां माने मुलाम्फा गोनां बा ओ मा होनो खैफोदनिफ्राय बारग'नाय बायदि जागोन होननानै आं सानो नोंथां।
औ नंगौ बिब्दिनो ओ गोबां अखा हानायनि जाउनाव ओ बिब्दिनो बयनिथिंजायबो जोबोद गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि। टाउन सहरफोरावबो गोबां गारि मटर थांफानायखौ जोङो नुगासिनो ओ माने ओ दै थांनो लामा गैला गोबां अखा हानानै ओरैबो ओरैबो गास जेथिंबो सौसिलाजोबनानै लामा सामा बोहैग्लाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिब्दिनो जोङो ओ लामाफोरा खुरख'जोबनानै ओ बोजों बोजों जों दैया बोहैलांदों आरो बोजों बोजों थांदों जोङो हमनोनो हायै बायदि नुदों। ओ गारि मटर दैबानाजों बोहैग्लाबलांजोब्बाय आरोखि टाउन सहरावबो। आरो गामि ओनसोलफोरावबोथ' गामि ओनसोलफोरावथ' बांद्राय गोजौ गोजौ रोखोमनि न' गैया नालाय माने हानि नि न' बेफोरबायदिनो गाहाय गाहायावनो लुनानै थायो नालाय बेखायनो सेस लोमसावजोबनानै दोङो। ओ थानो जायगा गैयि बायदि जानानै फैफिननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। बि गामि ओनसोलाव जोङो टाउन सहराव न' बिल्डिं लुनानै थायो नालाय बेनिखायनो एसे गोजौआव थानानै बासियो आरोखि नाथाय बेयावबो गोजौआव थानानै बाबो दैबानाजों खुरख्ल'नानै ओ न' खौ बायहोनायबो जोंङो नुनो मोनो। ओ बिब्दिनो गोबां मानसिफोरनिबो दैबानाजोंहाय ओ जिउ खहा जानायखौ जोंङो नुबोनो मोनो नङा होनब्ला
नंगौ नंगौ ओ जोंनि रायजोनिल' बाथ्रा नङा गुबुन जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजोफोराबो दैबानाजोंनो भुगिनांगासिनो दङ। जेरावहाय हाजो ओनसोलफोराव ओ हाजो बायस'नानै लामाफोर होथेनाय बा दावबायारिफोर जेरै दावबायग्रा थावनिफोराव थांनायफोराव दावबायारिफोरा गिदिर गिदिर जाब्रबथायजों दालां बायस'नानै गोबां खैफोदाव भुगिनांनानै दंनाय खौ जों जेरै ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बिथांमोननि जायगायावबो जानाय लोंनायनि फ्राय लानानै गोबां खस्थ' जानानै दं होननानै जोंङो मिथिनो मोनगासिनो दङ। दै बानाया दै बानाया ओ गोबां खस्थ'खौनो खालामो सिलिंगार सिलिंखार खालामलाङो आरो अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखाबो फैफायो सार अन्थाइबो फै गावो जायनि जाहोनाव दिनै दुब्लियाव आबाद मावबाय थानाय खायसे खायसे सुबुंफोरनि जिउबो खहा जादों आरो जिब जुनारफोरनि खानानै दोननायफ्राबो दुब्लियाव थानाय जिब जुनारफ्राबो खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ।
औ जिब जुनारफोराथ' बुंनोनो नाङा माने गोबाङानो ओ दैबाना जानानै थानो मोनैयावहाय दाउआनो होन हांसोआनो होन मायोबा मायोबा बुखारलांनानै बा गोजावलांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरोखि नङा
औ नंगौ नोंथां।
दालांफोराबो सेस बेदि बेफोरबायदिनो दैबानाजों ओ बुफायलांजोब जाबाय। ओ जोंङो लामा बारनो थाखाय लामा गैला जानानै दङ। बेफोरनि थाखाय जोंङो ओ गोबां खस्थ' खस्थ' जानानै दङ आरोखि नोंगौ हाजो ओनसोलावहायो बांसिनानो गिथावनासिन जायो नङा होनब्ला बेवहाय ओ सुबुंफोरा हाजोफोरावसो न' लुनानै थायो नालाय हाजोआ खुरखा अखा जुब जुब हाबाय थाबानो खुरख'नानै गिसिखानानै ओ माब्लादि गिसिखालांनानै मानसि सानसि गोलैहोलांजोबो बा न' फोरखौ हायो ओ हाजोआ गिसि खानानै बुखारलांजोबो जोंङो फात्ताखौनो मोना नङा होनब्ला बिब्दिनो जोंङो गोबां जेंनाखौ जाबोनायखौ नुनो मोनदों हाजो ओनसोलाव बांसिन।
बेबायदिनो जोबोद सुबुंफोरा खहा जागासिनो आरोखि
औ दायाथ' आरो अखा बोथोर नालाय दा बे दान मोनथाम मोनब्रैसोआ थ' लाखाासिगोन दे होमबा नोंथां उन समाव सावरायफिनसै।
औ जागोन दे।